हेल' औ औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों
अ ह बिदिब्ला जों दिनै दाव दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ दावबायनायनि सायाव
दा नोंथाङा खोन्थालाय माने अबे बबेयाव नोंथाङा दावबायखो आरो मा मा नोंथाङा एक्सपिरियेन्स जाबोखो नोंथाङा खोन्थादो दे
दावबायनाय होनोब्लाथ' माने बांसिन मानसियानो इन्टारेस दङ नङा होमबा? दावबायनायफ्राव जायगा गोदान गोदान नायनाय आंबो बिराद इन्टारेस्ट
औ
बेरायनायालाय बेरायो बिदिनो दावबायबाय बुहुद जायगा एसे माखासे गोदान गोदान जायगाफ्राव बेरायनो गोसो फ्रावबो गोसो जायो नङा होमबा दावबायनोबो गोसो जायो जोंनि बर'फोरनि बर'नि जायगा जों आङो थांखांबाय मोनसे जायगायाव दि फुराव जोंना बेयाव आं थांना नुहै दों आरो
औ
जोंनि बर'नि माखासे बाइक खोनदा नेरसोनफोर दं बेयावहाय दे आंबो खनसेल' थांदों खिन्थु मोजां नांदों थांनानै गोसोफोरखौ बे माखासे जोंनि गोदो निमाने जोंथ' बेफोरखौ खोनारोम खोनाबायसो नुनायाथ' नुवासै जोङो दाना बाइकखोन दा नेर जोंफोरफोर दं होननायखाय थांनानै नायबाय आंबो नुहैबाय एखदम गो दोनि मेेहेल गिदिर गिदिरनि माने खुन्थियाफ्रा ओरै गिदिर गिदिर
औ नोंथां औ औ
याव माने गोदोना सिमेन्ट नङामोन नामा? सिमेन्टनि जाया नामा? माने बेलेग आरो दानि बायदि बे नंला खुन्थियाफ्राबो। जेरै जोंनि न'आव फुजायाथ थायोना। बेबायदि नङा। माने से बेलेग स्टेल नुदों। खोनानो मोनदों गोदोनि खुन्थिया माने बिदिनो सुनै। माने माबा मा होनो दाउदैफोरजों बानायोमोन नामा?
औ औ औ।
खोनादोंना खोनायाखैथाय।
आं बेखौ खोनाफेराखै नोंथां।
गोदोनिखौ माने आं एसे खोनासलिरदों आरो। दाउदैफोरजोंबो बानायोमोननो।
नंगौ नंगौ जानो
बेरायनायालाय बेरायबाय आं ओरै जाय बहुद जायगा बेरायबाय। क'क्राझार थांबाय क'क्राझार रावबो मोजां माख माखासे दङ माने दाथ' गोदान गोदान। दुगैग्रा पार्क बेरायग्रा सेंग्रा -सिख्ला बेरायग्रा बहुद दङ।
औ।
गौरां पार्क दङ। क'क्राझारावबो आरो ओरै जोंना बङाइआव दङ।
औ।
आइ‌ लाभ बङाइ। बेफोराव थांखांबाय आइ लाभ बङाइ फ्रावबो मोनाबिलियाव मोजां। मोनाबिलियाव बहुत मानसि जायो बहुद मानसि बेरायफैयो। आरो ओरैजाय नोंथाङा थांफेरदोंना थांफेराखैथाय। जोंना वेस्ट कार्बि आंलंआव माने दिसेम्बराव फेस्टिभेल जायो बेवहाय।
औ औ।
माने गिदिर फेस्टिभेल जायो आरो।
औ औ औ।
गिदिर गिदिर सिंगारफोर लाबोयो। फेलखन पेस टिभेल होनो आरो इखो।
औ औ औ।
जोंनि वेस्ट कार्बिआंलं होनो आरो ओयखौ। मोजां बेयावबो बहुद। मानसि बेरायफैयो।
औ औ औ
बेरायनो मो मोजां नाङो आरो। बेफोरबायदि माने बोसोराव लास्ट इयाराव माने बिराद गिदिर फेस्टिभेल जायो नालाय।
नोंगौ नोंगौ।
फैयो। माने गोदान गोदान मानसि लोगो मोनो। ओमफ्राय नोंथाङा अबाव अबाव बेरायफिनखो बोरै थांखो?
नोंगौ नोंगौ नोंथां ओ आङो बारा दावबायाखैबाबो जिनिखि दावबायदों जेनिखि बेरायदों आं बेवहाय एसे मोजाङै माने इन्जय लाबोदों। आं इन्जय लाबो दों आरो बै जायगाखौ आं मोनथि नोबो मोनबोदों आरो जेरै आं बुङो बुंनो बा जेनेबा आं सिलङाव थांदोमोन आङो सिलङाव थांनानै माने मोजां नांदो आरो बैसोनि माबाखौहाय आरो बै जायगायावहाय आं माबाफोरखौ मोनथिबोबाय जों जेरैहाय शिलंआव मोनसे नि-निहु इउनिभारसिटि दं थां खोनादों ना नोंथां
निहु इउनिभार्सिटि ना
औ औ निहु होननाय बेवहाय माने मोजां नांदों आं बेयाव थांनानै ओमफ्राय बेवहाय मोनसे माबा दंमोन आरो ना जों बिफांफ्राव पाइेन फिफां होननानैसो फरायबाय थानो मोनोमोन नोंथां हो आं बैयाव थांनानै मान फाइन फिफाङा माबायदि बेवहाय नों बेखौ मेगनजों नुनो मोनबाय आरो जे निखि माने आं मालाबाबो बावनाय नंला आरो फाइन फिफाङा मा होनना बुङोबा आरो औ फाइन फां बिफां जे बुस्थुआ प्लेनाव मोनबाय थाखाया इखो औ
आंथ खोनाफेराखैमोनलै नोंथां दिनै नोंनिफ्राय खोनाबाय आरो
औ औ औ औ बे पाइन फि फांफोरखौहाय बे गोजौ एसे माने हाइ अर्टिकेटआव मोननाय जायो आरो बेखौहाय गोजौ ले गोजौआवहाय जोंनि पे-प्लेनाव मोननाय जाया बेफोरखौ आं बेखौ नुनानै आं बिराद गोजोननाय मोनबोदों आरो जेनेबा पाइन बिफांखौथ लेखायावसो फरायोमोन नङा होमबा दोनै हाय आं आंनि गनजों नुफैबाय माने आंहा बेयाव बिराद गोजोननाय खुसि दं आरो औ ओमफाय जोंहा बै मोनसे लाइटलुम होननाय जायगा दंमोन बेरायहैया जेनेबा बेयाव दसेनो खुवा खब्र'बो फेर बाय जोमैहोन होगोन ना माथाय आं बेखौ मिथिला जायखिजाया द'सेनो खुवा खुर'यो शिलंनिफ्राय औ शिलंनिफ्राय माबा थांनांगौ एसे बिस पसिससो थांनांगौ खोमा बिस पसिस बा थ्रिस जागोन बेफोरबायदि थांनांगोन खोमा गोजान आरो जेनेबा एक घन्टानि लामा हमनानै लाबाय आरो नोंथां हो
औ औ
हुम बेयाव हाय माने दसेनो खुवा फैयो दसेनो माबा स्रां जायो बेबायदि आरो बार खोलो खोलो खोलो मोजां नाङो आरो बाहाय ओमफफ्राय बैयाव बै मोजां नांबोयो माने बेवहाय आरो बैयावहाय माने जायबानाखि बेयाव थाग्राफोर बिसोरबो माने रां आरजिनो हायो आरो जायनोखि दावबायगि दावबायनो थांग्राफोर बिसोर बेवहाय बायदिसिना जायो नालाय बिसोर बेवहाय मोजाङै माने फालांगि खालामनो रोंबाय आरो बैसोर लकेलफोरा
औ
बिखौ आं नुबोबाय आरो नोंगौ माने मोनसे जुदि मोनसे जुदि मोनबा जायोब्ला बेराय जाग्रा जायगा जायोब्लाा नायग्रा बेफोरावहाय जायगा नायनो थाखाय बेवहाय सोरबाया माने दखान सखान होनानैबावबो जानो हायो आरो बिखौ आं नुबाय आरो बिखौ जों मोनथिनोबो मोनबाय आरो ओमफाय आं ओरै खेबसे थांबाहाय खेबसे बावखुंग्रि होननाय खुंथाङाथ' मोनथिखागौदां बैसागु फोथायो क'क्राझाराव बावखुंग्रि जायो
औ औ खोनादों खोनादों
आं बेयावबो थांबाय आं बेवहाय थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बिराद बर'फोरा आसामनि बाहेरानिफ्रायबो आसामनियाथ' आसामनिसै आसाम बाहेरानिफ्रायबो गोबां बर'फोर फैयो आरो नै दा बरटमान ट' बर'ल' नंला बेवहाय गुबुन हारिफोराबो माने लोब लोब लोब लोब गाखोफैयो आरो बेहाय माने बिराद मोनसेस औ बावखुंग्रियाव बैसागुनि माने ओरैबायदि मोनसे माने बे खौथ' सैद' थारिखआव लानाय जायो नालाय लास लास दिन आरो ओमफ्राय एक थारिख बथ' जोंहा बैसाग मास जासिगोन नालाय बेला लास्ट सानसे सिगां लास्ट दिना लानाय जायो आरो बेखौ बोसोर दोनै लास्ट दिना बेवहाय बयबो गाखो है जोबो मोनसे मोनसे आसा लानानै गाखोयो होनदों मानसिफोरा माने बेयाव गाखोयोबा बोसोर थाम रानिं गोसो थोनाय बा माबा मोनसे साननायफोरा जाफुङो होननानै माने मानसिफोरा बुंस थोयो आरो ओंखायनो मानसिफ्रा बयबो गाखोहैयो। बे मोनसे मानसिफोरनि फोथायनाय लानानै गाखोहोयो होननानै आं बैखौ मोन्थिनो मोनदों आरो। आरो जोंहा बे समावहाय जोङो। दाउ गोम गोम रोखोम रोखोमनि माने बेदरफोर मोनजाबोयो आरो आं मोनजाबोदों आरो बेवहाय माने ओ बे बाव फुंग्रियाव नोंथां उ जेरैहाय माने नोरसिंजों अमाजों आं जाफेराखैमोन। उम नोरसिंजों अमाजो। जों एवनायखौ मोनजादों मैसो बेदरफोरखौ मोनजानाय जायो बैसागुआवथ' जों मैसोखौ जाया ओरैनो।
नंगौ नों
जायो बेवहाय जों मैसोबो मोनजानाय जायो आरो। औ आरो औ- औ-नोंथां औ। आरो गोजौआव हाजो गोजौआव जेब्ला गाखोयो। ओ बथलस। से जेनिखि जिरांनि दै बथल। बेयो बाजि दजि। अबा अबा जौसे जाहैयो। आरो बियो जानांगौबो आं सानो मानो होनबा दै बथल गोजौ हाजो गोजौ लांखोनायाबो गोरलै नंङा नंङा होमबा नोंथां।
औ
औ आरो गोबांङा माने द्राम लायै लायै गाखोयो माने द्राम बुुयै बुयै दल। आं दां दां दां बुनानै माने। गाखोयो बे। आं नुनो मोनदों आरो।
औ।
आरो बबे बबेयाव दावबाय बावखो ओैरैनो।
आं दावबायनायाथ बिदिनो बहुद माने। आं बिदि। बेफोरबायदि फेस्टिभेलफ्राव थांदों आरो। जेनेबा जेनेबा जोंनि। बर हारिनि फेस्टिभेलावथ आं थांनो थांफेरनाय जायाखै। खोनादों आरो। खोनानायाथ बहुद जोंना। कक्राझारावबो जायो नंङा होमबा।
औ- औ -औ-।
ओ दैजों फेस जायोमोन दाथ गैला । बेयावबो थांनाय जायाखै आंङो । जोंना ओरै जे आंङो दिफु फेस्टिभेल थांबाय।
औ।
ओमफ्राय बे आं होननाय बे वेस्ट कार्बि आंलं फेलखन फेस्टिभेल एफोराव थांबाय आंङो एफोरावबो बहुद हुद मानसिफ्रानो माने बिदिनो दखान सखान होनानै रां आरजियोआरो।
औ औ औ औ
बेफोराव फेस्टिभेल होनोबा माने जोंना ओरैनोथ' नर्मेल दा दहाय नोंथाङा जे बुंदोंमोन
औ
माने नर्मेल जेनेबा जोंनि दखानाव दै बथलफ्रा दस थाखा फेस्टिभेल जायो आरो बिदिनो। जों आंबो मोनदों बेखौ नोंथां बुंनाय बायदि बेखौ दै बथलफ्रा बिस थाखा जायो।
औ
ओ साना पेकेट बे जाग्रा मेथायाइफ्राबो थाइबानिया दस थाखा।
नंगौ नंगौ नोथां।
थाखानिया बिस थाखा। बिदि मोनदों आरो बाबो सिन आङो बेरायनाय समाव
औ औ नंगौ।
बेफोरबायदि गोदान गोदान माने बहुत दे करेसन, देकरेसन खालामनानै दोनो माबाफ्रावबो इथ' फेस्टिभेलफ्राव। आं मोजां मोनो बिदि जेनेबा माखासे दिफु फेस्टिभेलावबो आं थांदोंमोन।
औ नंगौ।
बे डिपार्टमेन्टनिबो माखासे डेक'रेसन दङ। जेनेबा गाव गावबागाव डिपार्टेमेन्ट। जेनेबा फरेस्ट दिपार्टमेन्ट बिदिनो आङो मोनसेल' हाबदों फरेस्ट दिपार्टमेन्टआव फरेस्ट दिपार्टमेन्टाव आं हाबनानै सिङाव हाबनानै नायदों आरो। माखासे दङ ओ जिब जुनारनिबो
उ
मा होनो बेखौ
जु
थुला जोंनि बर'आव मा होनो फुथुला खौ
अ औ फुथुलाखौनो होनगोनदां
औ औ बिदि फुथुला माने बानायनानै दोननाय दङ जेनेबा हाग्रायाव मा मा थायो मै
एनिफ्राय सिंह मैदेर
औ
बिदिनो दंफां लाइफां माने बिदिनो सब बिदि देक'रेसन बानायनाय गोजा आरो मोजां नुहैदों जेनेबा माने फरेस्ट सनि नालाय माने फाग्रा हाग्रानि जिब जुनारनि बोरै बोरै जायो गोलैनाय माने बिराद मोजां मोजां साजायनाय नुहैनानै बिराद गोजोननाय मोनबोदों आरो आरो बेयावहाय थांनानै
हेलौ नोंथां औ बिदिबा समाबो जाबाय बेयाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ औ दे